नोंथां अह मा खालामदों नोंथाङा दायो।
नोंथां नै दङ जिरायनानै ओरैनो
अ ओंखामफोरा जाखांबायमोन नामा नोंथां?
ओंखामा जाखांबाय नोंथां औ।
अह मा ओंख्रि मोनबा नोंथां।
ओंख्रिया अमाजों नारजिसोमोन नोंथां।
अह माइफोर गायखांबायमोन अह जोंना माबा नोंथां ओ आलुजों सबाइ बिमासो नोंथां
मायालाय दिनैसो गायनो नागिरदों नोंथां माने दिनैसो खोथिया फुदों माने
अ दायो जेनेबा नोंथाङा दसे सम मोनगोन नामा आंजों खर रायलायनो
हागोन नोंथां हागोन मोनगोन।
अह माने नोंथां आं नोंजों मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालाम खालामनाय जादोंमोन आरोना।
अ नोंथां मा आयदा बे एसे खोन्थालाय
जोंहा माने जेनेब्ला बेरायनाय एबा दावबायनायफोरनि बागैसो जों रायज्लायनो नागिरदोंमोन नोंथां।
अ नोंथांं बेथ' जोबोद मोजां दा नङा होमबा?
अ औ बिदिब्ला नोंथाङानो रायज्लायग्रोदो खोमा
अह जायो नोंथां।
औ औ दे रायलायदो
बेरायनायनि बागै बुङोब्ला जोंथ' गोबां माने रोखोमनि बेरायनायखौ जों मिथियो नङा होमबा नोंथां जाय जेनेबा जों गोजान गोजानाव बेरायनाय एबा गारि मथरजों बेरायनाय एबा खाथि खालानो बा हाजोफ्राव बेरायनाय एबा दैमा दैसायाव थांनाय बेरायनाय नङा होमबा नोंथां जों आं बुंग्रोगोनदि जेनेबा गोजान जायगायाव बेरायनाय जों गोजान जायगायाव बेरायनोब्ला जोंनि आखायाव एसे रांबो थानांगोन नङा होमबा नोंथां? आरो जों माने एसे औ नोंथां ज आरो जोंनाव एसे सोलोंथाइ एबा गुनबो थानांगोन जाहाथे जों एबा गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जेनेबा जों बिसोरनि माखासे रायलायनाय एबा थानो थाखाय न' जोंथ' थानो थाखाय न' नांगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ‌ नोंथां औ
जेनेबा जों बे न'खौनो जेनेबा जोङो रायलायनो रोङाबा बिसोरनि भासाखौ एसेबो रोङाब्ला बा सोलोंथाइ गैयाब्ला जों थानोबो हानाय नङा एबा जों गोदान मान सि होननानै एबा जोंनियाव गोबां रांबो लानो नागिरगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
आरो जों बेरायनायजों जेनेबा जों जोंनि गोसोआ जोबोद मोजां जायो नङा होमबा नोंथां जाय जेनेबा जोंनि जों एबा सासे मानसिया एबा न'आव थाबाय थायोब्ला बेरायालासनो एबा गुबुन जायगायाव थाङा ला बेनो एबा ओ न'निफ्राय गुबुन बाहेरायाव ओंखारालासिनो न' सिङावनो थाबाय थायोब्ला बिनि देहा मोदोम एबा बिनि मोदोम मोखां मुस्रि गाैबो सोलायलांनो हमो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो बेमारि एबा बेमारिनि जानायनि चान्सआ थायो नङा होमबा नोंथां जायजों जेनेबा बेरायनायजों गोबां जायगाबो नुयो एबा गुबुन सुबुंफोरनि गाननाय जोमनाय थानाय ओ थानाय जानाय जानाय लोंनाय माने बिसोरनि गासिबो ओ माखासे हारिमुखौ नुयो आरोना नोंथां बेरायनायजों लोगोसे आरो जों बेरायनायजों लोगोसे जेनेबा जोंनि गोसो मोदोम देहा माने बायदि रोखोमा माने मोजां जायो एबा गोसोखौ मोजां मोनो बेरायनायजों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
औ आरो जों दैमा दैसायाव बेरायनाय होनबा जेनेबा जों माखासे गरम बोथोराव जेनेबा जों जों बांसिन नुनो मोनो जेनेबा मा सुबुंफोरा दैमा दैसायाव थांनो एबा बेरायनो मोजां मोनो मानो होनोब्ला जों हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय दैफोर एबा दैसाफोरा जोबोद गुसु जायो। जायनि जाउनाव जोङो गरम बोथोरब्ला एबा गरम जाब्ला जोङो बेयाव थांनानै जों थाहैनो हायै एबा दसे सम ओ बेरायहैनो हायो आरोना जेनेबा जाय जोंनि गोसोफ्रा एबा जोंनि मेलेमफ्रा थाजिम जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
आरो जों गुबुन जायगायाव बेरायनाय होनोब्ला जेनेबा जों गुबुन हादराव थांनोब्ला बेयावथ' गोबां रांफोरखौथ' जों नांगौ जायो आरो जों बिसिनि माखासे कालसार एबा हारिमुफोरखौ जों नुहैयो आरोना गुबुन हादरफोराव थांबा आरो जों
अ आ बुंनो थाङोबा जेनेबा लोगोफोरजों बेरायनाय होननाय मोजांसिन मानो होनब्ला नों मोनसे जायगायाव थांनोब्ला एबा आ थांफेराखै आरोना नों मोनसे जायगायाव बेयाव माने बेरायहैनोब्ला बिसोरनि आ जेनेबा थानाय जानाय लोंनायावथ' एसे उसुबिदा जायो जेनेबा लोगोफोर थायोब्ला एबा सिनायनाय थायोब्ला बेवहाय नों मोजां जागोन होननायखौ आं सानो आरोना मानो होनोब्ला जोङो मोनसे जायगानि जेनेबा जेनेबा मोनसे जायगानि सुबुंफ्रा गोदान सुबुं नुनानै एसेबाबो बोरैबा जाखायो। आरो जों सासे ल' नुयोब्ला माने गोसोफोरखौ एसे बोरैबा मोनो आरोना नोंथां जाहाथे जों लोगोफोरजों थाङोब्ला मोजां जानायखौ आं माने मोजां जागोनखौ आं सानो आरो माने लोगोफोरजों बेरायबा ना नोंथां?
औ औ
होमबा नोंथाङाबो एसे बेरायनायनि बागै फोरमायना होलाय नोंथां।
औ औ फोरमायजागोन नोंथां औ
औ औ
जेनेब्ला जोंहाथ' बेरायनाय होनोब्लाथ' जों बयबो बेरायखायो नङा होमबा नोंथां?
औ थांगौ औ
औ जेनेबा जों बेरायनानैनो जेनेब्ला जों बिदिनो नुफेरि जागोन। फोरखौ जों नुहैनो हानाय जायो मानो होनोब्ला जोंथ' जेनेबा जों बेरायनोथ' गारि मथर बिब्दिनो जों बाइक स्कुटि एबा साइकेल एबा थाबायनानैबो जों खाथि खालानि जायगाफ्राव बेरायनो हायो जों आरो थाबायनानै बो बेरायो गोबां मानसिफ्रानो बिब्दिनो नाथाय गोबाव सम लायो थाबायनानै दायो आं बुंगोन जे जोंहा जेनेबा बेरायनानै जों मोजां मोनो होनोब्ला जोहा माने जों गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै जेनेबा नोंथां बुंनाय बायदि दिनो दहाय जों गुबुन जेनेबब्ला गुबुन हादरफोरनि एबा गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरनि माबायदि एबा मानसिफोरा माबायदि एबा बिसिनि कालसार रायलायनाय राव हारिमुफोरा माबायदि बेफोरखौ जोङो जेनेबा बेरायनानै एबा थांनानै नानै जोङो मिथि मोननाय जायो आरोना नोंथां। दायो माने जोंहाथ' बेरायनो मोनब्ला आरो गोबां रोखोमनि बिदिनो मोजां मोजां जायगाफोर दं जेरै हाजो हाला मिथिंगाजों बुंफबनाय जायगाफोर बिब्दिनो दैमा दैसा आरो बिबदिनो गोबां दंबावो बिदिनो टाउन सहर बेफोराव माने जोङो बेरायहैनो हायो आंथ' गिबियावनो बुंग्रोगोन जेनेबा जों हाजो हालाफ्राव बेरायनो थाङोब्ला जोंहा माने गोबां मुलाम्फा एबा जों माने गावनि जिउखौ एबा जोंनि मेगननि नुथाइफोरा जोबोद समायना रमायना जायो। हाजो हालानि माने नुथाया आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ औ
मिथिंगाफोरजों बुंफबनाय बिदिनो बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ बा जिब जुनार हाग्रानि जिब जुनार बेफोरजों हाजो हालाफ्रा बुंफबनाय जायो आरो बिनि गेजेरजोंनो बोहैनाय दैमाफोरबो नुनायखौ जों नुनो मोनो हाजो हालाफोराव आरो बिब्दिनो गोबां मानसिफोराबो जेनेब्ला हाजो हालाफोराव बेरायहैयो। आरो मोनसे खोथा जोंहा टाउन सहर बेफोरावबो जों बेरायहैनो हायो मोजां मोजां जेरै हमनानै ला गुबुन गुबुन हादरफ्राव एबा दाब दाब जायगाफ्राव गोबां गिदिर गिदिर माने बिल्डिं न'फोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
औ आरो माने जोंहा दंबावो बिबदिनो जोङो गोजान गोजान जायगायाव एबा गोजान गोजान जायगायाव बेरायहैनानै बायदि रोखोमनि जोंनि जेनेबा जों सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो जों जेनेबा बिदिनो जों बेरायनो नो थाङोब्ला जों माने जों बिदिनो बेरायनानै माने जोङो इनकामबो एबा जोङो जेनेब्ला रांबो खामायनो हायो होननानै आं सानो आरो मानो होनोब्ला जोंहा दाथ' गोबां बिब्दिनो बायदि बायदि रोखोमनि ससियेल मेडियाफोराव जेनेबा भिडिअ बायदिसिना हगारनानै जों माने गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै जों गावखौनो जेनेबा देखायनानै जों माने रांफोरबो खामायनो हायो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ औ
जों आरो बेरायनाय होनबा जों मोनथिबावो जे जोंनि जेनेबा जोंहा बिदिनो ओ लोगोफोरजों ज' ज' बेरायनानै जोबोद मोजां मोनो मानो होनोब्ला जोङो लोगोफोरजों गोजान गोजान जायगाफोराव थांनानै बेरायनानै बिदिनो बायदि रोखोमनि रोंगौथिफोरखौ जोङो लानो हायो आरो जों बेरायनाय होनोब्ला जों बायदि रोखोमनि नायनो हायो बिबदिनो जों ट्रेनजोंबो थांनो हायो गोजान गोजान जायगायाव एबा बिरखं बेफोरजोंबो जों मान थांनो हायो एबा जोंनि बाइक गारि मथर बेफोर जों जों माने बेराय हैनानै मोजां मोननाय जायो आरोना नोंथां दायो नोंथां आं नोंथांनाव आं मोनसे बाथ्रा सोंबावनि बिदिब्ला नोंथां
औ सों दे नोंथां
अ जेनेबा नोंथाङा माबायदि जायगाफोराव बेरायनो मोजां मोनो नोंथां
आं ओरैनोथ' जेनेबा हाजो एरिया एबा हाजो जो एरिया आरो जाय दैमा जिं एबा दैमाबो थानाय एबा हाजो एरिया बेफोरबायदि जायगायाव बे बेरायनो मोजां मोनो नोंथां मानो होनोब्ला
औ औ
माने बेफोर जाय जायगाया माने मिथिंगाजों बुंफुंबना थायो नङा होमबा नों नोंथां जेनेबा जायआव हाजोबो दं एबा दैमाबो दं माने मोननैबो दङ आरो ना नोंथां जों जेराव ओ जोबोद मोजां मोजां समायना सिनारि जायो जायनि जाउनाव आं बेबाय जायगायाव बेरायनो मोजां मोनो आरो बेफोरबायदि जायगाफ्राव माने गोबां समायना रमायना सिख्लाफोर फैयो आरोना नोंथां बेनिखायनो
औ औ नंगौ नोंथां दायो माने नोंथाङा हाजो हालाफ्राव बेरायनानै मोजां मोनो आरो ना नोंथां
औ नोंथां औ औ औ खोनादों नोंथां औ
बिदिब्ला दे बुंबावलाय नोंथाङा
ए नोंथां समाबोथ' जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ समाबोथ' जाबाय नोंथां औ नंगौ औ खोनादों नोंथां खोनादों हेलौ अ बिदिब्ला दोनथ'सै नोंथां। औ दे नोंथां औ